नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय मा खौरां
औ नोंथाङा मा खालामदों
आङोथ' दा दङ नै एसे गरमबो नालाय बोथोरा
आदसा आं बे नोंथाङा दाखालि आंनाव बेरायनायनि बागै सोंहरदोंमोन ना जे औ माने गोजान जायगायाव बोरै दावबायहैयो माने बायहेरायाव थांब्ला मा मा खालामनांगौ माबाफोर लेखा बायदिसिना नांगौ नामा ट्रेनजों बोरै दावबायो आरो पेकेजफोरखौहाय बोरै बुक खालामो बेखौहाय नोंथाङा आंनाव सोंदोंमोन माखासे माखासे सान सिगां
औ दे फोरमायदो
औ दा बेखौनो आं नोंनो फोरमायलांनोसै जे आंहा सिगां समावहाय गोबां बेरायनायावहाय माने एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै आं नोंथांनो खिन्थागोन आरो दा आं नोंथांनो सिक्किमखौ लाग्रोसै नामा बेरायनायावहाय
जायगानि नामखौ बुंलायाबाबो जागोन दे नोंथां माने दाबो थिग जाथ'वाखै नालाय आंहा बहा थांगोन
जागोन दे मानि जुदि नोङो हाजो जायगायाव बेरायोब्ला आरो
हाजो जायगायावहाय ओरैबायदि जायो मानि गोजौ जायगा नालाय बेवहाय
औ
बेयाव थाङोब्ला माखासे जायगाफ्राव गुसु जायो अबेबा जायगायावहाय बारा गुसु नङाब्लाबो माने बै हाजो जाय हाजोआ मानि जिबा रोजा गोजौ हाजो हाजौ जायो आरो बेफोरावहाय माने गुसुफ्रा आलादा जायो बे जायगायावहाय बिफांफोराबो थाया बेवहाय मा थायो मानि अन्थाइ बाला थायो आरो अब्लाबो जायगाया गोजौ जानायनि थाखाय जायगाया जोबोद गुसु जायो आरो बिनिखायनो बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैयोब्ला नोंथाङा गुदुं गस्ला जेकेट बा बिदिनो सुइटार आरो लेडारफोर जेकेट नङाबा बायदि रोखोमनि
माबा थायो नालाय
दे नोंथां ओमफ्राय
औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौ लांफाखा आरो बे बुस्थुखौहाय नङाब्ला नोंथाङा जुदि बे जायगायाव थांनानै जिफोरखौहाय फिसा फिसा गानोब्ला मा जागोन बेवहाय नोंथाङा देहाजों देहाया मानि खहा जागोन आरो। लोमजानाय गगा मोननाय जानो हागौ जाय जायगायाव मानि हस्पिटाल आरो डक्टर मोननांगौआ जोबोद गोब्राब जायो आरो मानो होनबा बैफोरबायदि जायगायावहाय डक्टर बायसिना थाङा नालाय बिदि गोजौ ब्राय जायगायावहाय बिदिनो नोंथाङा मुलि टेब्लेट मसन सिकनेसनि गगानि लोमजानायनि बायदि उदै सानायनि बेफोरबादि मुलिखौ लाफाजोबखो आरो नोंनि बेगावहाय
औ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ आरो बेबदि गोजौ जायगायाव थांब्लाथ' मा जायो। ओरै बेरायनायावहाय माने लामाफ्राबो एफार माने सुबिदा गोनां जाया आरो बिदि जायगायावहाय जुदि नोङो बायसान्स बेरायबायोब्ला बे हाजो गोजौआवहाय नोंथाङा मानि लोगोफोर लानानै थांफा आरो बिदि जायगायाव मानोना हारसिं बेरायोब्ला नोंहा जुदि देहाया जुदि लोमज सायजायोब्ला नोंथाङा जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जानो हागौ। सिगां समाव आंबो बिदिनो जादोंमोन जे हारसिङै आंबो बेरायहैदों होननाय जादोंमोन आरो हाजो जायगायाव थांदोंमोन। बे जायगायाव थांनायाव मा जाखो जोबोद लोमजादों आरो हारसिङै थांनायाव नालाय। लोगोफोरबो गैया दाना मा जाखो? डक्टरबोथ' गैया बेवहाय गिदिर जायगायावहाय बे मानि जोबोद रिमट एरिया आरो बिदि जायगाया थांनांगौआ बेवहाय लाङो नालाय ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो नोंनावथ' डक्टरफोरनि जेनेबा डक्टरफोरसिम लांनो हाला बियो हस्पिटालसिम लांनो हाला गारिजों मानो होनबा डक्टरखौ मोनोब्ला मानि बै टाउन सहर एरियायावल' मोननाय जायो आरो बांसिन ओरैजाय नोङो जा मुलि लाबोदों बेजोंनो सोलिनांगौ जायो नोंथाङा जुदि बेरायोब्ला
नोंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां आरो। पेकेजनि बेलायाव बुङोब्लाथ' पेकेजआ मानि दामा मानि जुदि लोगोफोरजों बेरायोब्ला एबा हारसिं बेरायनायाव माने सुबिदा गोनां आरो।
अ।
बा रोजा द' रोजा एबा दाइन रोजा बेफोरबादि दामावनो मा नोंथाङा गोजान गोजान जायगायाव भारतनि गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो हागोन आरो नाथाय मा खालामो बै नोंथाङा जाय जायगायाव बेरायहैगोन बै जायगासिम एबा डेस्टिनेसनसिम बेरायहैनायनि खरसा एबा ट्रेननि खरसा बा बासजों थाङोब्ला नोंथाङा बा नोङो एर'प्लेनजों थाङोब्ला नोंथाङा बैफोरनि खरसाखौ नोंथाङा होनो गोनां जागोन आरो।
उम।
आरो नोंथांखौ जाय जायगायावहाय जेन'बा डेस्टिनेसना नोंना जायगायाव सहैनानै नोंखौ बै पेकेजनि मानसिफ्रा मा खालामो गाइड सासे थिनहरो आरो बे गाइडसो नोंथांखौ लानानै थांनानै बेरायहोहोगोन आरो बिदिनो पेकेजआ सानब्रै साननैनिबो थायो सानबानिबो थायो बिदिनो नोंथाङा गोसोबायदि कास्ट'माइस खालामनो हागोन आरो जिबा दिन बेरायनोना नोंथाङा से दानबो बेरायनो हागोन आरो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव बे नोंथांनि सायाव सोनारबाय आरो दा नोंथाङा
औ नोंथां आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुगैदों ओ नों थाङा गोबां जायगायाव बेरायबाय जानांगौ आ दासिमाव
औ
बेबायदिनो नोंथाङा बैफोर थावनिफ्राव बा दावबायनानै ओ नोंथांनि मोनबां मोनदांथिया माबायदिमोन बा बि थांमोननि जेन'बा बै थावनिनि थागिरिफोर थागिबिफोरनि थानायनि जाय ओ मा होनो बेखौ थांना थानायनि राहाफोर बा जानाय लोंनाय आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बा बिथांमोननि आखल आखुफ्रा माबायदिमोन? नोंथांनि मोनदांथिया माबायदि?
औ नोंथांनि थाखायनो आं फोरमायगोन नोंथांनो बेफोर बाथ्राफोरा जाहैबाय मानि बैफोर जायगायाव थाङोब्ला मा जायो बैसोर मानसिफ्रा आंनि थाखाय गोदान जायो आरो बै मानसिफ्रा मा खालामो आं जेसेबांखि जायगा बेरायदों दासिमावहाय बै मानसिफ्रा माने गुबुन रायजोनि एबा गुबुन जायगानि मानसिफोरखौहाय जोबोद मोजां आरो बिसोरनि अननाय बिसोरनि फुजिनाय आलासि फुजिनाया माने जोबोद मोजां मानो होनब्ला आं जेब्ला बेरायनाय समावहाय मानि जानायनिफ्राय लानानै उन्दुनाय मानाय बेफोरखौ मानि साफा खालामनाय बेफोरखौ जोबोद मोजां होदोंमोन आरो जानायावबो मानि न'नि जानाय बायदि मोनगुलायो आरो बिसोरो गोथाव सङ नानै होयो दाउ बिदिनो ना दाउदै दालि माने बेफोर बिसोरनि आलासि फुजिनाया जोबोद मोजां आरो जायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन नोंथां आरो बिथां बिथांनि नोरोम आखु जे आलासिफोरखौहाय माबोरै फुजिनांगौ आ बा आलासिफोरजोंहाय बोरै रायज्लायनांगौ बेफोरनावबो गियाना बिथांमोननियाव दंमोन आरो जायखौ आं गोसोखाङोब्ला बिथांमोननियावहाय फिन आरोबाव खेबसेबाव बेरायफिनहैबावनो गोसो जागु लायो आरो नोंथां
नंगौ नामा
औ नोंथां नंगौ
नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जेरै जों गुबुन गुबुन थावनिफ्राव बा जायगा फोराव बेरायहैयोब्ला माखासे ओ गियानफोर बा माखासे गोदान गोदान मोनदांथिखौ मोनो नङा होमबा बिथांमोननि जानाय लोंनाय जेरै बिथांमोनहा माबायदि जायो जेन'बा जायगा लायै जायगा जानाय लोंनायफोराथ' आलदा आलदा जायो नालाय ओेरै गाननाय जोमनायफ्राबो आलदा जायो जेरैहाय गोजांबोथ गोजां बोथोर बा गोजांग्रा जायगायाव जेरै गुदुं गस्ला गाननानै थाबाय थायो जि जोम गाननानै थाबाय थायो आरो गुबुन फारसेथिं जेराव गोलोमो बेहाय माने गोबा गोबा जिफोर गान्नाय मा बेफोरबायदि जायगाफोरबो दङ ना जेरावहाय ओ मा होनो बेखौनो फुरा मा होनो थासारियानो गोलोमनाय बा बबेबा जायगायाव गोजांनाय बेबायदिनो थाबाय थायो
औ नोंगौ
ओ जायगा लायै जायगा बोथोरफ्राबो आलदा आलदा जायो दा गोजाङा गोलोमा बोथोरबो ओ बोथोर थानाय जायगा थानो हागौ दा नोंथांनि बायदिब्ला ओ गोजांबाय थाग्रा जायगायाव बेरायनाया गाहाम ना गोजाङा गोलोमा जायगाफ्राव बा थावनिफ्राव थांनाया गाहाम जागोन
दा दाबायदि बोथोर एबा गोलोम बोथोरावहाय नोंथाङा गुसु जायगायाव थांनायानो मोजां मानो होनोब्ला गुसु जायगायाव हाजोआ गोजौ गोजौ जायो नालाय बे जायगायावहाय जेब्ला दाबा दि दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला बेवहाय लेन्डस्लाइद जायो आरो बेबायदियाव नोंहा जोबोद खस्थ' भुगिनांनो गोनां जानो हागौ जे नोंथाङा बै जायगायाव थांनानै लेन्डस्लाइद जायोब्ला नोंथाङा फैयालासिनो माखासे नोङो बे जायगायावनो दसे समनि थाखाय थाबोनांनो हागौ मानो होनबा लामाफ्रा बायथेयो बायो दालांफ्रा बायो बेफोर जाहोननि थाखाय नोंथाङा माने जोबोद खस्थ' मोननो हागौ जुदि बेरायोब्ला नोंथाङा माखासे प्लेन जायगा फ्राव बेरायनो हागोन आरो दाबायदि गोलोम बोथोराव जुदि नों थांथारनो गोसोब्ला नोङो गोजां बोथोराव थांनो हागोन बेबायदि हाजो एबा गुसु जायगायाव आरो नाथाय प्लेनावहाय नोङो गोजां बोथोरावबो बेरायनो हायो आरो गोलोम बोथोरावबो बेरायनो मोजां जायो आरो नोंथां
औ नोंथाङाथ' अब्ला औ नोंथाङाथ' अब्ला गोबां जायगाफ्राव दाब दाब जायगाफोराव दावबायनायनि माने मोनदांथिया नोंथांनाव जोबोद जोबोद मोजाङैनो दङ माथो ओ दे बेबायदिनो बहा थांनाय जायो आङो जायगाखौ थि खालामनानै नोंथांनाव माने माखासे नांगौ जायोब्ला ओ कल खालामफिनबावगोन आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजाबावगोन
दे नोंथां नोंजों नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे
बेना बारायथारा